औ
ओ बे बेलासे औ खोनादों बे बेलासे समनि गोजोन हामग्लायनायखौ नों नोंथांनिसिम बावहरनाय जाबाय नोंथाङा दा फ्रियैनो दोङो ना
दं नै
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा औ मोजां खोनायाखै खोनायासै
खोनाबायना
औ खोनादों
बिदिब्ला जोङो बे समाव आं अनला मैगंनि सोमोन्दै बुंगोन नोंथाङा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बुंबानो जाबाय
औ जागोन दे औ ओ गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बे समाव आं बुंनो सान्दों ओ जोङो बर' हारिनि गाननाय जोम जोमनायनि सोमोन्दै नायोब्ला जों नुनो मोनगोन गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया ओ आजौ आजै जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो ओ बेबादि ओ गाव गावनि आखाइदोंनो दानानै खुन्दुं लुनानै बेबायदि जिहि बा गाननाय जोमनायफोरखौ ओ गानबोदों जोमबोदों ओ सिगांनि समावहा बेबादि जोंनि ओ आब उम गोदोनि आबै आबौमोना बा आबैमोना बर' आइजोफोरा बेबायदि एम्फौफोर फिनानै बिनि फिथोबखौ ओ खुन्दुं बेबायदि खुन्दुं लुनानै खुन्दुं बानायनानै बेजोंनो सोंनानै आरो बिफां लाइफां बिबारफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन गाबफोर होबोनानै जिफोर दाबोयोमोन आर आरो बे जियावनो जिबायदि बर'फोरनि आगरफोर ओ जेरै बर'नि गुबुन गुबुन आग गर हाजो आगर दिंखिया आगर उम दाउराइ मोख्रेब आगर फारिव मेगन आगर बैग्रि बिबार थाइगिर बिबार आग'र गुबुन गुबुन रोखोमनि आग'रफोर होनानै जिफोर दायोमोन एबा दखन नाफोर दायोमोन बे दख खनाया जोबोद बेबायदि ओ मेगनाव नांनाय समायना रमायना बेबादि दख'ना बानायनानै गोदोनिफ्रायनो गानबोयोमोन गोदो जेरै दायोमोन बेबादिनो दाबो ओ जोंनि जुगा सोलायबोनायजों लोगोसे जोंनि गान्नाय जोमनाय बनायनाय बा जि दानायफोरा बेबायदि सोलायबोनो हमबाय मोजां आं बेबायदि मोनसे जौगानाय थासारि बिथिं फैगासिनो दिनै जोंनि बर' हारिया गोबां गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाख थाखाय बेबायदि गोबां दख'नाफोर बानायनाय आर'नाइफोर जोंनि आर'नाइया बर' हारिनि ओ देरसिन सिन नाय जानाय बा सिनायथि मोननाय मोनसे ओ जोम ग्रा बेखौबो जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावनि न'आवनो ओ हि सोंनानै हिसान सालियाव दायो ओ गुबुन गुबुन गाबनि दानाय जायो। जेरै ओ फान्थाव गाबनि खमला गोजा गोमो गोथां निला बेबायदि गुबुन गुबुन गाबनि जिफोरखौ दायो बा आर'नाइखौ दायो आरो दख'नानि बि सयाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'ना माथानि दख'ना मासेस दख'ना आरो
भकवाननि दख ख'ना आरो बेबायदिनो इन्दि दख'नाफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो नायोब्ला नुनो मोन मोनगोन बेखौ माबायदि बनायनाय जायो बा मादि दानाय जायो। ओ बे दख'नाफोरखौ बेबादि दानायनि सिगाङावनो मोजांहै बेबायदि खुन्दुंफोरफोरखौ सोंङो नानै बेनि जेथोफोरखौ मोां बेबायदि हिसानसालियाव दिखांनानै आगरफोरखौ बासिनानै आगरफोरखौ सोखानानै नानै दानाय जायो आरो जोङो बे दख'नाखौ जोङो माबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'नाफोरखौ मोननो हायो। नायोब्ला जों नुनो मोनगोन बेबायदि फालि गोनां दख'ना फालि गैयि दख'ना आरो जों लरेसनि दख'नाफोरबो दानाय जायो आरो बेबादिनो जोङो दख'नाफोरखौ बोथोर नायै बोथोर‌ बेबायदि गाननाय जायो गोजां बोथोराव जोङो बेबायदि म खुन्दुंफोरनि गाननो हायो। जि दख'नाया इसे गाननायाव गरम जायो आरो गरम बोथोराव जों नायोब्ला बांसिनै माथानि दख'नाखौ गाननाय जायो जि माथानि दख'ना बियो जोंनि थाखाय गाननायाव मोजां बेबायदि गुसु जायो बेनि थाखाय जों बेखौ गाननाय जायो आरो बर' हौवा फोरनि थाखाय जों नायोब्ला नुनो मोनगोन बिसोरनि थाखाय जों गामसा बनायनाय। जायो बेखौबो जि आगर होनानै दानाय जायो गुबुन गुबुन गाबनि गोथां गोमो आरो बेबायदिनो गोजा बायदि बायदि गाबनि गुफुर बानायनाय जायो बे गामसाफोरफोरखौ जोंनि बर' हौवाफोर फोरा हदायबोनि न'आव थानायाव गाननो बाहायो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायावबो गानो आरो जों आर'नाइ नायोब्लाथ' नुखाबाय आर'नाइया जोंनि हारिनि सिनायथि बे आर'नाइखौ दानो थाखाय जोंनि आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो सोंनानै न'नि हिसानसालियाव दायो। आरो बे आर'नाइखौ जोङो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरा दख'ना आरो बेबायाददि गामसा आर'नाइफोर दानानै रांफोरखौबो खामायनो हायो। आरो जोङो ओ नायोब्ला अब्ला नुनो मोनगोन जोंनि गाननाय जोमनाया उम। बयनिबो बयबो हारिफोरनि गेजेराव सिनायजानाय आरो मोनसे समायना जि खना आरो फालि जों बेखौ गानोब्ला जोंनि ओ जोङो समायखाङोबा बेरखाङो नोंथाङा दायो बे समाव अने अनला ओंख्रि संनायनि सोमोन्दैखौ बुंनो हागोन।
औ नंगौ नोंथांनिफ्राय जफोर बाथ्राखौ मिथिबाय बेफोर गासैखौबो मोनथिनानै गोबांथार गोजोननाय मोनदों आरो दायो बे समाव जोङो सावरायनि जोंनि बर' फोर मा जानानै मोजां मोनो बा मा मैगंफोर जायो ओंख्रिफोर जायो बेनि जोङो जोंनि बर' हारिफोरखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो जोङो नायोब्ला मोन जोंनि बर'फोरा गोबांथार खारै ओंख्रि जानो मोजां मोन बा अनला अला जायो दाावजों आरो साम'जों उ बेबायदिनो हा सबायजों जायो। आरो हा सबाइजों दाउजों जायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि अनला जायो लोगोसे थालिर फस्ला, नारजि अमा बे खौबो जोंनि बर'फोरा जानो गोबांथार मोजां मोनो आरो जायो। दा बै मैगंफोरखौ जोङो माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला ओ आङो गिबियाव बुंनो सान्दों साम'जों सबायजों संनायखौ जोंहा साम'खौ जोङो जानो थाखाय जोङो बबेबा दंग' बा दुब्लिफोराव जोङो खननानै लायनो नांगौ। आरो खननानै लायखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ हरसे जोङो सोमना दोननो हायो आरो हरसे सोमखांनायनि उनाव जोङो बे साम'नि खिथु एबा दाखोनखौ जोङो दाननानै ओ बेखौ आरोबाव मोजाङै हु नानै नारें खारजिफोर होनानै जोङो हुनो हायो खादाफोराव लानानै आरो गोजों जाजासे बेखौ हुनानै, जोङो साफा खालामखांनायनि उनाव बेखौ आरोबाव जोङो सोमनानै दोननो हाबावो। आरो सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय जोङो संनो थाखाय थाम थिम खालामनो हायो। जेब्ला जोङो सबाइजों संगोन अब्ला जों गिबियाव सबाइखौ खा रै होनानै जोङो रुग्रोनानै लाग्रोनो नांगौ मोनजासे। आरो बेनि उनाव जोङो सारायावहाय साम'खौ सेरनो थाखाय जोङो थाव हरनो नांगोन। ओ गोबां बिबां नि जोङो थाव होनो नांगौ जायो आरो पियासफोर बा सामब्राम गोजा जोङो होनो नांगौ। बेजोंनो लोगोसे हाइजें, सामब्राम गुपुर, फान लु बेबायदिनो मस्ला-मस्लि नों मा होनो गोसो बेफोर गासैखौ होनानै जोङो साम'खौ एवहरनो हायो। आरो बेखौ जेब्ला जोङो एवो बेयाव साम'आवहाय गाव गायनि दैयानो गोबांथार ओंखारखायो हिसाबै जोङो बेखौ गोबां गोबाव सम जों संनांगौ जायो। आरो बेखौ खोबहाब खोबहाब गोबाव सम संनो नांगौ जायो, बिनि उनावहाय जेब्ला साम'नि दैया गावनि दैया रानो बेखौ खामफ्रामजासे जोङो एव बायय थानांगौ आरो बेखौ फ्राथ फ्राथ गाइहो गाबहोलायनाय जों एवनो नांगौ आरो खामफ्राम होनो नांगौ आरो बेनि उनाव जोङो मोननायनि थाखाय जोङो दै होनो हायो आरो दै होना नै जोङो बेखौ ओ दै होब्ला आरो बे दैया रानोब्ला बियो मोननाय जायो आरो बेयो जेब्ला दैया रानो मोननायनि थाखाय दै होनाया रानो रानबोला जोङो आरोबाव बेखौ बेयावहा जोङो रुनानै ला नाय सबायखौ होनो हायो। आरो सबायजों साम'जों लोगोसे दसे सम जोङो ग्लब ग्लब गोदौ हो नांगौ। आरो गोदौहोखांनायनि उनावहाय जुदि दाहार मसलाफोर दुन दियाफोर होनो गोसोबा होनो हायो। आरो बेबायदियै जोङो सबायजों साम'जों जोङो जानो हायो। दिनै जोंनि बर'नि गोबांथार अनला ओंख्रि, सबायजों दाउजों, बा सबबायजों साम'जों जेरैहाय लाथा एम्फौ बेफोरो गोबां सुबुंफोरजों मिथिजानाय जि गुबुनफोरा जाया बा संनो रोङा नै बैसोर बायदि सुबुंफोरा जोङो जोंनि बर'नि मैगंफोरखौ हटेलफोराव जों मोननो हायो। जिहेतु गुबुनफोरा बेबायदि जानो थाखाय हाबो आरो बेबायदि जोंनि बर'नि माखासे मैगंफोरखौ टेस्ट खालामहैयो आरो जोङो बेबायदि हटेलफोरनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि बर' हारिनि जानाय-लोंनाय खौ गुबुननि सिगाङाव जोङो दिन्थिनानै जोंहा जि बेबायदि जोंनि मोनसे जानाय ओंख्रिफोर दं बेखौ जोङो जानो हायो बा गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायो। आरो जेरैहाय नारजि अमा, थालिर फस्ला बेखौ आङो जानो जोबोद मोजां मो मोजां मोनो आं सानदों नोंथाङाबो जानो मोजां मोनो। जोङो दा दैज्लां बोथोर बेयाव जोङो फाथो मोनो बेखौ जोङो फाथोखौ फोरानना लानानै जोङो नारजि महराव मोननो हायो आरो थालिरनि सिङाव थानाय थालिर फस्ला आरो आलु नारजि बेखौ जोङो गिबियाव रुना लाग्रो नानै अमाखौ जों एसे उखुन्दैयावहाय जोङो फोरानना लानो नांगौ आरो फोरान ना लाखांनायनि उनाव जोङो हो नारजि आरो थालिर फस्लाखौ जोङो खारैजों जोङो रुग्रोना लानो नांगौ, बेनि उनाव जोङो अमाखौ जोङो खाम फ्राम-खामफ्राम एवनानै जोङो आरोबाव बेयावहाय ओ नारजि अमाखौ बा थालिर फस्ला खौ जोङो अमायाव रुनानै जोङो लुनानै जोङो होनो हायो आरो बेबायदियैनो नारजि अमा बेबायदि ओंख्रि जोङो जानो हायो सोरबाबा गोखा जायो नारजिफोरखौ जायो आंनि बेलायावबा आङो बांद्राय गोखाखौ जानो हानाय जाया किनतुबा आङो नारजि अमा जानो गोबांथार मोजां मोनो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरहा गावनि आंगो जानाय बा खारै मैगं दङ हिसाबै दिनै जोङो बेफोरखौ जोङो गावल' जाया जों जानायजों लोगोसे गुबुननोबो लागै जोङो सिनायथि होयो आरो गुबुनाबो जोंनि बे जानाय लोंनायनि गेजेरजों जोंखौ बर' हारि हारि होननानै मिथिनो मोनो बा जोंनि जानाय लोंनायखौ बिथांमोना सिनायनो हायो आरो
औ जोबोद जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांजों दिनै सावरायनानै बेबायदि अनला ओंख्रि ओंख्रै आरो साम सामजों सबायजों माबायदि सङो मिथिनानै अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेसिनियावनो बेसांखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय गोजोनथोंसै